जादों ना
ओं नोंथां थारैनो।
औ नोंथांखौ फन खामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों माने दावबायनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। ओ सावराय जागोन ना नोंथां? औ दावबायनाय बुङोब्लाथ' जोङो। औ गोबां जायगायावनो जोङो दावबायहैनाय खौ नुनो मोनो गोबां सुबुङानो गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव गावबा गाव जों दावबायनायखौ मोन नुनो मोनो। दावबायनाया थारैनो जोंनि थाखाय ओ जोबोद ओ मो माने गोनांथि होननानै सानो आर' जिहेथु जोंनि देहा मोदोम जोङो खामानि मावनाय बेफोरजों मेंग्लिनानै थायो। आरो मोनसे जायगायावनो थाबाय थाबा जों एसे गावखौनो माने ओ मेंनाय मोनो आरो गुबुन जायगाफोराव जों थांनानै जों मिथिंगानि महरानो जा एबा गुबुन मोनसे दाबसे जायगायाव थांनानै जोङो जोबोद गावनि गोसोनि गोजोननायखौ मोनो आरो नोंथां। होबा नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना। जेनेबा दावबायनायनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सा आ मा मा सानो नोंथाङा?
औ दावबायनाय होनोब्लाथ' जोङो गोबां खोमनि दावबायनो हायो नङा होनबा नोंथां। जेरै जोङो ओ फरायनायनिफ्राय खारनायनिफाय बारनायनिफाय जेरै जोङो बेफोरबायदिनो जोङो गोबां ओ बिथिङावनो जों दावबायनो हायो आरोना। जेरै जों दावबायनो थांब्लाबो गोबां सोलोंथाइखौ जों लानो हायो नङा होमबा। औ गुबुन फारसे जेरै दाव ओ थाङोब्लानो जेरै जोङो गोबां ओ सोलोंथाइफोरखौ जों लानो हायो आरो ना।
औ थारैनो
ओम औ औ नोंथां थारैनो बेफोर बायदिनो जेरै जोङो जोङो दावबायनाय होनोब्लाथ' जोंनि बि टि सि आवनो थानाय जेरै जोंनि बे मानास साग्रा मार बावखुंग्रि नोंथाङाथ' मिथिखायो जानांगौ।
औ थारैनो नोंथाङा मोजाङै फोरमायना होनाय बेनि बागै।
औ नोंथां आङो जेरै मानास हाग्रामानि बागैनो एसे फोरमायना होनसै नामा नोंथां।
औ जायो नोंथां थारैनो।
औ औ जों मानास हाग्रा मा होनबाथ' जेरै जोङो न'निफ्राय थांनो थाखाय जोंनो गारि मथरनि गोनां जायो नङा होमबा?
नंगौ नोंथां थारैनो।
औ आरो जेरै जोङो बेहाय जेरै थांनो थाखाय जेरै गारि मथरखौ जों मोनखांनायनि लोगोसे जेरै जोङो। बेवहाय थाङोब्लाथाय जेरै जोङो बेहाय ओ गोबां जेरै मिथिंगायारि सावगारिफोरखौ जों नुनो मोनो आरो ना जेरै जोङो साहा बागान साहा बागिसाफोरा साहा बिलाइ खानाय आरो दानि जुगावथ' जेरै बिफांफोराव जेरै बिबार गोबां सोम खोर बायदि जानानै थायो आरोना बेफोरबायदिनो मिथिंगायारिफोरा जेरै जों बे फोरखौनो सावगारि सेबखांनाय आरो जों बिनिफ्राय गोबां सोलोंथाइ मोननो हायो आरोना जेरै जोङो लामा ससेयाव जेरै जोङो मायबा मोनसे नायोब्लाथाय बेहाय जेरै जोङो सासे मानसिखौनो लोगो मोननानै जेरै जोङो बि-बिसोरनिफ्रायबो गोबां सोलोंथाइखौ जों लानो हायो आरोना।
आरो जेरै जोङो औ औ आरो जों बेहाय थाङोब्लाथाय जोङो बेहाय ग्रेटफास्ट खालामग्रोनां गौ आरो ना जेरै जोङो मानास हाग्रामायाव मोन मोनहैबाथाय
औ नंगौ नोंथां थारैनो
आरो जेरै जोङो बेहाय थांनो थाखाय जेरै जिबगारिनि गोनांथि जायो आरोना जेरै जों हाग्रामासिङाव हाबहैब्लाथाय आरो बुंनो थाङोब्लाथाय जेरै जोङो बेवहाय जारफोर आरो जेरै जोंजों फरेस्टफोर थांफायो आरोना जेरै हाग्रामा सिङावहाय
औ आरो जेरैहाय जों औ आरोहाय जेरै जोङो बेहाय गोबां जिबफोरखौ जिब ओ जिब जुनारफोर खौ जों नुनो मोनो आरोना जेरै हाग्रानि मोसौ हाग्रानि अमा दाउराइ आरो मोख्रा आरो गान्दा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ आरो जेरै बेहाय गोबां दैमाफोरबो दङ जेरै ओ रेन्जारफोर थाग्रा जेरै बिदि बांकार बायदि लुना दोनो जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना।
औ जेरैहाय बेहाय औ आरो बुंनो थाङोब्लाथाय जेरै जों बेहाय बे मानास हाग्रामाया जेरै मोसानि थाखाय मुंदांखा होननानै जों मिथिनाय जाया आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ बेहाय गुबुन हादोरनि मानसिफोरबो फैयो आरोना जेरै ओ बिदिनो मिथिंगायारि सावगारि सेबखांनो फैनाय फैयो आरो ना। जेरै गुबुन हादोरनि मानसिफोरा आरो बेयो गोबां गोबां हादोरनि मानसिफोरजोंबो जेरै मानास हाग्रामाया मिथिजायो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां थारैनो
थिग बेबायदिनो नोंथाङाबो दावबायफेरबाय जानांगौ जेरै नोंथाङाबो हायोब्ला एसे हो
औ नंगौ थारैनो जोङोथ' दावबायनाय बुङोब्ला जोङो गोजान जायगा जायगाफोराव दावबायनो थांनो हायो। नोंथाङा जिहेतु खाथियावनो दावबायनायखौ फोरमायबाय जोंनि थाखाय बेयो खाथि आरो गुबुननि थाखाय बेयो गोजाननि जागोन स' जोंनि थाखाय जेनेबा गोजान जायगायाव थांनोबा थाय जोङो खायफा नांगौ मुवाफोरखौ जोङो जेनेबा गिबियावनो जगार लाग्रोनांगौ जायो नांनाय जेनेबा दै दै बथल आरो जेनेबा जानो थाखाय नोङो बहाबा लामा फोराव जों थांनानै जुदि जानायफोर मोनाब्लाथाय बैफोर जायगाफोराव थांनानै जोङो ओ जाहैनो हायो आरो जोङो गाननाय जोमनायफोरखौबोथ' लांफानांगौ जायो। आरो जोंनिया बैफोर जायगायाव थांनानै ओ बोथोरजों लोगोसे बैफोरनि जानाय लोंनायफोरा सोलायो बेनि थाखाय जोंनिया बायदि रोखोमनि बेमारफोर जाब्र'नो हायो बेनि थाखाय जोङो मुलिफोरखौबो लोगोसे गावनि ओ बेयाव लांफानाया बेगाव लांफानाया जोबोद गोनां आरो नोंथां आरो बिदिनो जोङो दावबायनो थाखाय जों गुबुन- गुबुन राहा बाहायो जेनेबा खायफाया जोङो बाइकफोरजोंबो गोजान- गोजान जायगाफोराव जेनेबा अरुणाचल टावां बैफोराव थांनानै ओ फैनो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो खायफा क्लिन जायगाफोराव जोङो ओ बेदिनो ओ बै कारफोरखौबो जों लानानै थाङो आरो ज' ज' जोङो बेरायहैबा साबसिन मोनो आरो नोंथां बेदिनो ज' ज' बोरायनानै जोङो रायज्लायनो हायो बैफोरनि सायाव सावरायनो हायो आरो बैफोर जगाखो जा बेफोर जायगायाव मा रोखोमनि जायो माबायसा थायो बैफोरनि बागै जोङो गोबां माने बाथ्राफोरखौ मिथिनो हायो आरो नों- थां आरो बेनि अनगायैबो जोङो मिथिंगा जेनेबा नोंथाङा बुंनाय बे मिथिंगायारि जायगाफोराव एबा जोङो बै हाजो ओनसोलफोराव बेरायनो थांब्लाबो जोंनिया गोबाङैनो माने जोङो बायदि रोखोमनि बिफां लाइफांखौ नुनायजों लोगोसे बैयावहाय थानाय जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनो जायखौ नुनानै जोङो जेनेबा खायबा खन्थाइ रायथाइ फोर जोङो लिरग्राफोरा खन्थाइ रायथाइ लिरनो हायो बेनि अनगायैबो गानफोर बा सल' सल'बाथा लिरनाय बा बेनि अनगायैबो जोङो बिदिनो ओ गानफोर माने बिदिनो लिरनो हायो आरो नोंथां बिदिखौ जोङो नुनो मोनो बे गोदान जायगाफोराव थांनानै जोङो बायदि रोखोमनि जेनेबा आरो खायफा गोदान जायगाफोराव जों थांबाथाय गावखौनो एसे सांग्रांथि थानाया मोजां होननानै सानो मानोना बैफोर जायगाफोराव जोंनिया ओ सिखाव दागेटफोराबोथ' दानिया जेराव मेरावनो थाखायो नालाय बैफोरनिफ्राय एसे सांग्रां जाना थानाया मोजां आरो आरो नोंथां बिदिनो जोङो दावबायनायखौ गोबां नुदों औ बिदिनो ओ जोङो उदां जाहाज आरो रेलगारिफोरजोंबो जोङो दावबायनायखौ गोबां नुनो थाङो आरो नोंथां नोंथाङा जेनेबा औ बुंनाय नोंथाङा माबा बुंनायदोंमोन
औ नोंथां बिदिनो जेरै जों खाथि खालायाव बेरायब्लाबो जोंनो लोगोनि गोनांथि जायो नङा होनबा जेरै जोङो लोगो नङाब्लाबो न'खरनि औ न'खरनि सोद्रोमाखौ लानानै जोङो दावबायनो थाङोब्ला गोबां सोलोंथाइ मोननो हायो आरो ना न'खरनिफ्रायबो जेरै जोङो न'खरनि फारसेजों थाङोब्लाथाय ओ गुबुन जायगायाव ओ गोबां सोलोंथाइफोरखौ लानो हायो आरोना जेरै जों खायसे सासे मानसि लोगो मोनब्लाबो जों बेनिफ्राय सोलोंथाइ लानो हायो आरो बेयो जोंनि अ लोगो जानानै थायो आरो ना अरायनि
नंगौ नोंथां थारैनो
औ बेफोरबायदिनो जेरै जोङो सोलोंथाइफोरखौ गोबां मोननो हायो आरोना जेरै जोंनि बे सुकि दारागाव बेफोरावबो नोंथाङा बेरायफेरबाय जानांगौ जेरै जोङो बेहाय दावबायनो थाङोब्ला गोबां औ गोबां मानसिफोरखौबो जों लोगो मोनो आरो बेहाय गोबां दैबाजों आरो बेहायथ' गोबां दावबायो आरो ना जेरै स्कुल कलेज गोबांनि गोबां जायगानिबो बेहाय दावबायानो फैयो आरोना
औ नंगौ नोंथां
औ बिफां दङ जेरै दै बाज्रुम अन्थाइफोरबो दङ औ
थारैनो माने जोंनिया बे दावबायग्रा जायगाफोराबो माने जौगानो हमो आरो नोंथां खोनादोंना नोंथां औ बिदिनो दावबायनो थांबाथाय औ आरो जोङो बे जायगा जोंनि जायगाफोराव दङ बिदिनो खाथिफोराव दङ बिदि बे जोंनिया फिसा फिसा जायगा दङ बेफोर जायगाफोराव माने थाबाथाय जायगानिया जोबोद जौगायो आरो बिदिनो जौगानाया जोंनि थाखाय मोजां नङा होमबा नोंथां आरो जों बेफोराव थांनानै बायदि रोखोमनि फाननायफोरखौबो जोङो फानहैनो हायो आरो नोंथां औ नंगौ नोंथां थारैनो
बानायनो हायो औ
औ
जेरै जोङो दावबायनाय होनोब्लाथ' गोबां जानु हारि बेफोरबायदियावसो जोङो दावबायानायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो ना। आरो बिदिनो थेवब्लाबो मानसि फोरा बांसिन दावबायाबबाय थाखायो आरोना गुबुन गुबुन जायगायाव गोजान गोजान जायगायाव। आरो जोंथ' जेरै खाथि खालायाव दावबायनायखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायनानै होखाबाय जेरै जोंनि बे बगामाथियावबो गोबां मानसिफोर जायो आरोना जेरै बर'फोर बर' आइजोफोराबो जेरै दखान होननाय दख'ना दखान जि दखान जेरै बैग्रि दखान
आरो जेरै रैमालि फिथाइफोरखौबो फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां थारैनो बेफोरो
जेरै जोङो खाजाफोरबो लांनाय जायो आरो ना जेरै जोङो थाइजौ बेफोरखौबो लांनाय जायो आरो रैमालि फिथाइ जेरै जोङो बेहाय लोगोजों लोगो खाजा जाहैयो आरोना जेरै जोङो दैफोरनिबो गोनांथि जायो नालाय
ओ नांगौ नोंथां जोङो बांसिन जेनेबा नभेम्बर एबा जों डिसेम्बर बै गोदान बोसोर जानुवारि बैफोराव माने जायगा दाब दाब दाब जायगायाव जेनेबा खाना जानाय जायगाफोरावबो दावबायहैनायखौ नुनो मोनो। लोगोफोरजों ज' ज'यैनो बेयावाय थांनानै माने ज' ज'यैनो थाङो आरो बिदिनो। दावबायनायखौ नु
औ दावबायनो औ नंगौ नंगौ थारैनो
औ नोंथां
थिग बेबायदिनो जे जोङो ओ बावखुंग्रि हाजोआवबो गोबां जेरै बिदिनो खेला खमलायनाय जेरै दिरुं बोलायनाय खारनाय बादायलायनाय जों बे फोरखौ जों नुनो मोनो आरोना जेरै नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ जानांगौ। आरो बेबो बेबो गो बेयाव बेयावबो गो-गोबां जेरै गोजान ओ हादरनि मानसि फैयो आरो ना गुबुन हादोरनि आरो गोबां मानसिफोर जायो आरोना बेहाय जेरै ओ बावखुंग्रि हाजो गाखोनो थाखाय मानसिफोरा गोबां फैयो आरोना जेरै दखानफोरबो होयो जोंनि बर'फोराबो गु-गुबुन हारियाबो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायनानै हो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो जोंनियाथ' बे दावबायनाया बिदिनो फायो आरो नोंथां दा जोंनिया समाबो जाबाय बिदिब्ला जों उनफोराव बेफोरनि सायाव आरो गोबाङैनो सावरायगोन बेथ' सावरायबाबो जोबनो थाङा नों थांन जोंनिया औ बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेसेयावनो लागिरथ'नोसै दे औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।